हेलौ।
ओ खुलुमबाय नोंथांखौ।
औ खुलुमबाय। नोंथाङा दायो बे फ्रि नामा?
औ फ्रियैनो दङ।
अ अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
ओ हागोन
अ अब्ला आङो आयदाखौ बुंना होनोसै आ दिनै सावरायनो लानाय आयदायानो जादों फोरबो ओ बा बर'फोरनि फोरबोनि बागै सावरायनो हागोन दा?
हागोन हागोन ओ बर'फोरनि फोरबो बुङोब्लाथ' बेबायदिनो गोबां दं ओ जेरै बैसागु आरो बेबायदिनो खेराइ फुजाफोर होनाय
औ।
बेबायदि गोबां नुनो मोनो आरो बर'फोरल नङा नाथ थाय गुबुन गुबुन ओ धोरोमनिबो फेस सिमबोलस फोर दङ बेबाय दि फोरबोफोर दङ जेरै ओ बुंनो थाङोब्ला ओ फुजा जायो दुर्गा फुजा ओमफ्राय बिथिं ओ ख्रिस्टमास दङ गुड फ्राइदे दङबि बिदिनो गोबां फेस्टिभेल्सफोर दङ आरो। आ
फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिन्थिखागौ नङा होमबा? बेवहाय ओद धोरोमारि फोरबो थायो आरो प्लास रंजाथाइफोरबो थायो। जोंहा रंजाथाइ फोरबोआव फाय मागो दमासि लोगोसे ओंखाम गोरलै। बा ओ कारति गासा बेफोरो गोलैहैबाय आरो जोंनि धोरोमारि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो खेराइ ओ दुर्गा फुजा बायदिसिना बायब्रुस फुजा लोगोसे बे ख्रिस्टमास बेफोरखौहाय जोङो धोरोमारि फोरबोआवहाय जोङो मोनथिनो हायो नङा होमबा?
औ।
जोङो नुनो मोनो दि जोंनियावहाय गोबां जाति जनजातिजों जोंनि ओ सा-सानजा भारदा दाजानाय बेखायनो जोङो बेवहाय गोबां धोरोमारि फोरबो बायदिसिना धोरोमनि फोरबो रंजाथाइ फालिथाय फोरबो बेफोरखौ जोङो गोबाङैनो नुनो मोनो गोबां रोखोमनि।
औ नंगौ नोंथां होननाया ओ बे आङो बैसागुनि बागै बुंनो सै सान्दों ओ बैसागुआ जाबाय जोंनि बरफोरनि मोनसे लाइक रंजाथाव फोरबो आरोना रंजालि बैसागो नानै बुङो जैेरे बेयावहाय बैसागु आवहाय ओ गोमो गाबनि द बिदननि दखना, गोजा गाबनि फास्रा लानाय आरनाय लानानै बेबायदिनो नखर नखर मोसानाय जायो। आरो रंजानायजों मो सानायजों लोगोसे बेबायदिनो ओ माइब्रा बिदैफोर लोंनाय जायो नखर नखर आलासि सि जाहैनाय बेबायदि बेबायदिखौ नुनो मोनदों आरो आरो बेबायदिनो गुबुन धोरोमारि फोरबो बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ दुर्गा फुजा दङ दुर्गा फुजायावबो बियो गोबावैनो जायो होननानै मिथि नो मोनो जेरै ओ नोवरात्रिफोर जायो बेबायदि दुर्गा फुजा यावबो बेबायदिनो गोबां मानसिफोराहाय गाव गावनि बेबायदि गाननाय जोमनायखौ लानानै नानै दुर्गा फुजायाव गोदान गोदान गाननाय जोमनाय लानानै फैनो फुजा खालामनो थाङो आरो बेबायदिनो दुर्गा फुजायावहाय मेलाफोर जायो मेलाफोर गिदिंनो थाङो आरो बुंनो थाङोब्ला आरो नुनो मोनबावो जों गोबां बेबायदिनो धोरोमारि ओ फोरबो फोरावहाय जेरै सोत फुजा बियो बिहारिफोरनि फारसे जायो बे सोथ फुजायावहाय बिसोर रं जानाय साबै लिटि चख अखा थेखवाफोर बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो बिसोरो गावनि ओ सोत फुजायावहाय गावनि ओ बिसायनि जिउखौहाय गोलाव खालामनो थाखा बेबायदि बिसोर फुजा खालामनाय जायो बिसोरो दैयावहाय थाङो दैयाव हर हराव दैयाव थांनानैहाय फुंहालागि दैयावनो बिसोर फुजा खालामनायखौ बेबायदि नुनाय नुनो मोन्दों आरो बुंनो थाङो थांबावोब्ला ख्रिसमास दङ जायखौ बरदिन होननानै बुङो। बेयावबो लाइक जोंनि बे खृष्टान धोरोमनिफ्राहाय गोबां बेबायदिनो रंजानाय खौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो गोदान जि जोम फसाकफोरखौ बायनानै गाननानै गिर्जाफोराव थांनायखौ नुनो मोनो। आरो रं जानाय हिसाबै नआव एन्थाब अनासि ओ लावदुम फिथा बेफोरबायदिखौ सावनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो रंजानायजों बा इसोरखौ बाखनायनायफोरखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला आरो माइनाव माइनाव लाबोनायफोर दङ। ओ बे बायदिनो आरो मागो दमासि बेफोरावबो गोबां रंजानायखौ नुनो मोनो। बेयो बेखौ आं सानो फेस्टिभेल होनोबाला धोरोमारि बा बो आरो बेबायदिनो रंजानाय फेस्टिभेल बा गास सैबो रंजानायानो बुंजायो। ओ जेबो फेस स्टिभेलखौ धोरोम हिसाबै लाया लासे नो ओ गाव गावबागाव रंजानाय हिसाबै लाब्ला मोज मोजां जायो होननानै सानो। ओ नोंथाङा बेनि बा गै आरो माबाफोर बुंनो हागोन ना?
औ थारैनो मानो होनबा जोङो गासैबो जोङो जाथि जनजाथि जमा थानाय हारि बेखायनो जोङो रावनिबो ओ धोरोमारि फोरबो बा रंजाथाइ फोरबोखौ नासयालासिनो जों बयबो जमायै जोंनियावबो आरो गुबुननियावबो जोङो रंजाथाइ फोरबोआवहाय हेफाजाब होलायनानै बिसोरनियावहाय थांनानै जाहैनाय बा रंजा रंजाफानाय बेफोरखौ आङो लुबैयो मानो होनबा जोङो बयबो गोदोनिफ्रायनो जमा थाबोनाय बेखायनो बिसोरनि रंजाथाइया जोंनि नङा बा बिसोरनि धोरोमारि फोरबोआ जोंनि नं ङा होननानै सोरबा सोरबा नासयना थायो बेफोरखौ आङो लुबैयाखै मानो होनोबा गावनिखौल गावनि साना लाबानो गुबुननिखौबो आ रंजाफानो बा बिसोरनिखौबो मिन्थिनो नाजानांगौ नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां बुंनाया आंबो नुनो मोनदों गोबां बेबायदिनो मानसिफोरखौहाय बियो जोंनि ओ फोरबो नङा जों बेयावहाय रंजाफाया बेबायदि खालामनायखौ नुनो मोनदों नाथाय खायफा खायफा दङ आं नुनो मोनदों जेरै दिवालि दिवालि फोरावबो गुबुन गुबुन धोरोमनिब्लाबो जमायै रंजालायो जेरै दो दिवालियाव लाइटिंस खालाम मो साखि जाव साखि सावो बेबाय दिनो गोबांखौ नुनो मोनदों आङो। आरो बुंनो थाङोब्ला गुबुन धोरोमनिफ्राबो खौसेथियैनो आङो खृस्टमास फोरावबोहाय बिसोरखौ जमानो गेर्जा थांनाय नुदों चार्च थांनाय नुदों नोंथां बुंनाय खोथाया नंगौ ओ गुबुनखौबो जों हेफाजाब जाफाब होनांगौ आरो बेबायदिनो रंजानाय रंजानाय बे फोरर्बोफोरावहाय जोङो थांनानै मिथिनो नाजा जानांगौ जा ओ जोंबो मिथिजोबा गुबुननियाव माबोरै जायो माबोरै जाय बेखायनो आं सानो ओ जोंबो जाहाथे हेफाजाब होनानै रंजानानै बिसोरनि फोर्बोखौबो नायनानै एसेबाबो माबाफोर सोलोंनो हायो होननानै आं सानो
औ थारैनो नोंथां बुंनाया जोबोरैनो मिथिनो गोनां बाथ्रा ओ आं मिथिनानै गोजोननाय मोनदों नोंथांनि बाथ्राखौहाय मानो होनोबा जोंनि फोर्बो फोर्बोफोरखौ रंजानाय हिसाबैसो लानांगौ जोङो नङा होमबा? रंजानाय हिसाबै जोङो रंजानांगौ बयबो रंजाफानांगौ लोगोसे बे रंजाथाइ फोरबोजों जोंनि ओ नसुंसेनि हारि हारिसाखौ जोङो मोजां नो मिनथिनो हायो नसुंसेनि हारिनि बागै जोङो मोजाङैनो बेखेवनानै मोजाङैनो बिजिरनो हायो बेफोरनि बागै जोङो मिथिनानै बिसोरजोंहाय बांसिन गोरोबनानै था फानो जोङो हायो होननानै आं सानो
औ नंगौ नोंथां बुंनाया ओ आंबो बेबायदि नु नो मोनदों जे ओ खायसे फेमिलियावहाय थायो जे बिमायाहाय बेलेगनि ओमफ्राय बिफाया बेलेग ओ धोरोमनि बेबायदि जाहैयो बेयावबो फेमिलिफोराव नुनो मोनदों आं जे गथफोरा बिमानि साइदथिं जायबो रंजाहैफयो बिफानि साइदथिं जायबो रंजाहैयो जेबो बेबायदिनो फाराग थि खामालासिनो ओ बेबायदि बेखौ आं गोबां नुनो मोनदों आरोना आरो आं सानो बेबायदिया मोजां मानोना गुबुननि धोरोमनि रंजाथाइ फालिथायाइफोरखौबो ओ फोर्बोफोरखौबो जों खायफा मुगैयो बेबायदि बिदि मुगैनो नाङा रंजाहैफा नां औ नेवसिनो नाङा ओ हेफाजाब होफ्लायनो नां औ बेबायदि सानो आरो आं
बेफोर रंजाथाइ फोर्बोजोंनो जोंनि गोरोबलायनायनि ओ सिमाया बांनायनिफ्राय बांलाङो नङा होमबा?
औ
बेखायनो जोङो बांसिन रंजाथाइ फोर्बोखौनो जोंनि आसाम बा जोंनि ओ सा सानजा भारतावनो बांसिन नुनो मोनो आरो जोङो गोरोबलायनानै थानायखौबो बांसिन सा सानजा भारतावनो थानायखौ बांसिन नुनो मोनो होननानै आं सानो
औ नंगौ नोंथां होन नोंथां होननाय खोथाया ओ थारैनो आह आरो जोंनि बे ओ आसामावल नङा नाथाय गुबुन गुबुन बेबायदिनो स्टेटफोरावबो गोबां फोरबोफोर फालिनाय नुयो जेरै ओ गोब गुबुन गुबुननि बेबायदि मा होनगोन ट्राइबफोरावबो थायो जेरै मिज'फोरना आलादा आरो कार्बिफोरनिया आलदा थायो आरो जों बर' हारि हारिनि आलादा थायो बेबायदिनो गोबां आलदा आलदा दङ
गोबां गावबागाव फालिथाय दङ जेरै जोंनियाबो गावबागाव फालिथाइ दङ बर' हारिनि फालिथाय गोबाङैनो नोंथाङा बुंलां खाबाय बैसागु, मागो दमासि, बा काति गासा, बा ओंखाम गोरलै, ख्रिस्टमास बेफोरो माने गासैबो जोंनि हारिनिनो ओ हारिमुजों लोब्बा थानाय फालिथाय नङा होमबा। रंजाथाय फालिथायानो जा धोरोमारि फोर फालिथायानो जा बेफोरो गावबा गाव हारिजों लोब्बा थानाय गुबुननाबो गावबा गाव हारिजों गावबा गावनि फालिथाय दङ बेखौ जोङो मोन्थिखागौ। थिग बिब्दिनो जेरै जोंनि बैसागुआ बैसागु रंजाथाय फोर्बोआ जोंनि बर' हारिनि ओ देरसिन रंजाथाय फोर्बो होन्नानै जोङो बर' हारिनि सिनायथिखौ होनो हायो।
औ नोंगौ नोंथां होन्नाय खोथाया।
मोसौ थुखैनायनि लानानै जोङो ओ मानसि बैसागुसिमखौ जोङो फालियो गोबाङैनो गाजा गोमजायै रंजायो बेवहाय बोराइ बेन्थ', गथ' गथाय गासिबो सेंग्रा सिख्लाफोरा जमा जानानै बाहागो लायो आरो रंजायो नखर नखर ओ दामनाय मो मोसानाय बायदि जानाय लोंनायजों बुंफबनायखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां होन्नाय खोथाया ओ बेबायदिनो गोबां रंजानायफोरखौ नुनो मोनो जोङो बेबायदि फोर्बोफोरावहाय आरो बेबायदि फोर्बो फैबा जोंनो मोनसे मा होनो बेबायदि खाबु होनाय जायो रंजा जानो थाखाय गावनि दुखु दाहाफोरखौ खौ बावगारनानै बे फोर्बोआवहाय गोसो खुसि खुसियै रंजानो हानाय मोनसे बेबायदि खाबुखौ होनाय जायो आरोना। ओ आं सानो बेबायदि फोर्बोफोरावहाय दुखु दाहा गारनानै गावबा गाव गाव गावबा गावनि ओ एना एनिखौ गारनानै बयबो बोराय, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाय सब बो माने बयबो जमा जानानै रंजानाया साबसिन आरो हामसिन होन्नानै आं सानो।
औ नंगौ थारैनो नोंथांजों दिनै आङो बे रंजाथाय फोर्बो बा धोरोमारि फोर्बोनि बागै सावरायनानै गोबां गोजोन्नाय मोन्दों गोबां बाथ्रा मिन्थिनो मोन्दों नोंथांनिफ्राय अब्ला जोङो सावरायनाय खौ बेखिनियावनो दोन्थ'नसै होमबा ना?
औ गोजोन्थों।
औ।